खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों ओ नोंथांनिसिम बे गोजोन सानजुफुनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय
आंनिथिंनिफ्राय जासिनाय थाबाय
अ दिनै होमबा जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों फोरबोनि फारसे सावरायगोन जोंङो बुंनो थाङोब्ला फेस्टिभेल ओ दा नोंथाङा बे फोरबोनि फारसे माबाफोर बुंनो सानदों बा बुंनो हागोन
औ जोंङो होमबा दिनैनि बेबायदि रायलायनो लानाय बेबायदि बाथ्राखौ जोङो सावरायलांनोसै
औ-औ जागायजेनजासिगोन दे
औ होनबा जों मिथियोदि फेस्टिभेल एबा फोरबो ओ गोबां रोखोमनि दोङो- - जेरै जोङो ओब ओ बुंनो थाङोबा बेबायदि बयनिख्रुइ मुंदांखासिन सिन बेबायदि बर'नि फेस्टिभेल होनबा जोंङो बुंनो हायो बेबायदि बैसागु फोरबो होननानै आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमै बेबायदि फेस्टिभेलफोर दोङो आंङो ओ ओ खृस्टमासनि बागै आं फंनैसो बुंनो- बुंनो सानदों होनबा जोंङो खृस्टमास बयबो मिथिखायोदि बेबायदि दिसेम्बराव बेबायदि ख्रिस्टमासखौ खुंनाय जायो होननानै
औ नंगौ
औ जोंङो बयबो मिथियोदि ख्रिस्टमासाव जोंङो बेबायदि सानथाम खुंनाय जायो ओ सानथाम आरो हरथाम ओ जोंङो मिथिगौदि ख्रिस्टमास मानो थाखाय खुंनाय जायो होमबा जोंङो मिथिगौदि बेबायदि जि एबा जिसु बेबायदि जेब्ला जोनोम जाना बे हायाव फैदोंमोन ओ जोनोम जानाय जोनोम जानायनि मुङै ओ बे ख्रिस्टमासखौ खुंनाय खुंनाय जायो आरो लोगोसेनो बेबायदि ओ गोबां फेस्टिभेलफोर - फेस्टिभेलफोर दङ आरो लोगोसे बुंनो थाङोबा औ ओ गोदान बोसोर दोङो आरो लोगोसे बेबायदि गोबां फेस्टिभेल दोङो जों बुंनो थांबावोबा दुर्गा फुजा फुजा बेबायदि दुर्गा फुजाया दुर्गा फुजाया मोनसे फेस्टिभेल आरो बेबायदि मेलाफोर जायो मेलाफोर खुङो आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि फेस्टिभेल दङ आंनि बुंनो गोनाङा बेसांआनो नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां गोनांदोंबा बुंनो हागोन
औ नंगौ ओ फेस्टिभेल बुङोब्लाथ' बेबायदिनो गोबां बेलेग - बेलेग रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि फेस्टिभेलस दङ जेरै नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांनो हाबाय ओ ओ जोंनि बर'नि मुंदांखा बेबायदि फोरबो होननानै बुंनो थाङोब्ला बैसागु आं बैसागुनि बागै मोननैसो बुंनो लादों बैसागुखो बुङोब्ला अब्ला जोंङो बैसागुखौहाय मोनथाम रोखोमनि नुनो हायो आरो ना मोनसेयानो जाबाय ओ मागो बैसागो आरो मोनसेया काथि बैसागो आरो मोनसेया जाबाय रंजा जानि बैसागो ओ बे मागो बैसागो बागैनि बागै बुंनो सानदों बियो मागो बैसागुआवहाय ओ बेबायदि बिदिनो रंजा बाजायैहाय मानसिफोरा ज' ज'यै बेबायदिनो जानाय फोरखोहाय नुनो मोनो बेलागुर हारि बनायनाय नुनो मोनो जेरावहाय रंजा बाजायै हरखौहाय हरावहाय बिसोरो ज' बयबो ज' जानानै बेलागरावहाय बेबायदि रंजानायजों बेबायदि मेथाइ मेथाइफोरावहाय मोसानायफोरखौहाय नुनो मोनो
आरो काथि बैसागु बुङोब्ला कति बैसागुआवहाय बेबायदि बिदिनो माइनाव बरायनाय बा बेबायदिनो गोबां ओ नुनो मोनो जेरै ओ ओह ओंखाम गोरलाय ओंखाम गोरलै बरायनाय बेयावबो ओंखाम गोरलैखौहाय जोंनि बे जानाय आदारखौ माइनाव होननानै मानिनाय जायो बेनिखायनो बे -बेखौहाय ओ बेबायदि बरायनाय हिसाबै बेबायदिनो खाथि गाजाफोर बेबायदि सावनाय जायो आरो फोथार फोथार बेबायदिनो साखि गाजा बेबायदि सावनायखौ नुनो मोनो आरो रंजालि बैसागु खौ बुङोब्लाथ' बयबो बेबायदिनो मोनथिखानाय रंजालि बैसागुआवहाय बय बेबायदिनो ज' ज'यै लोगो लाज्लायनानै बे बैसागुखौहाय खुंनाय जायो सि सिगांनि एना एनिफोरखौहाय नागारलायनानै ओ ज' ज'यैनो ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ बयबो ज' ज'यै बे बैसागुखौहाय फालियो बैसागुआ मोसौ बैसागुनिफ्राय लानानै मानसि बैसागुहालागि जायो मोसौ बैसागुआवहाय बेबायदिनो मोसौफोर हाय दैमायाव लांनानै थुखैयो बेबायदिनो ओ सा मासे मा गासै मोसौफोरखौबो दैयावहाय थुखैनाय जायो आरो बेब बैसागुआवहाय बे बेबायदिनो गोखा गोखै खानाय आरो बेबायदिनो गोखा गोखै मैगंफोरखौहाय संनानै जानायफोरखौबो नुनो मोनो आरो बेबायदि बिदिनो ज' ज'यै बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज'यै न'खर न'खर थांनानै बेबायदि बैसागु मेथायावहाय जरा जरा बेबायदि बिदिनो मोसानायफोर खौहाय नुनो मोनो आरो बयबो रंजानायजों लोगोसे से एदावलायनानै बेबायदि मोसालायनानै मेथाइ खननानै बैसागु खौहाय बरायो आरो बुंनो थाङोब्ला हरफोरावहाय बेबायदिनो गोबां ओह प्रग्राम फोर जायो पिनसनसफोर जायो जेरावहाय बेबायदि गोबां मानसिफोरानो बै बैसागुनि मुङैहाय बि पार्सिपेट खालामनानै बैसागुखौहाय खुंनाय जायो आरो बैसागुनि सहरफोराव बेबायदिनो कालचार नाइट जायो जेराव बयबो मो सायो बेबायदिनो ओ मेथाइबो खनो आरो रं जायो गाजा गोमजायै ज' ज'यै आरो नोंथाङा जेरै बुंलाङो मा खृस्टमासाबो मोनसे फेसटिभेल नंगौ खृस्टमासावबो बेबायदिनो जायो ज' ज'यैहाय ओह एना एनि गारज्लायनानै जे बे जोंनि जि जसखौहाय बरायनाय बे जोनोम सानखौहाय फालिनाय बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा जेरै बुंलां हाबाय ओह बे दुर्गा फुजा दुर्गा फुजाफोरावबो बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर मेलाफोरखौहाय जानाय नुयो बेबायदिनो रंजानायफोरखौहाय नुनो थाङो नुनो मोनो जेरै दिवालिबो दंख' दिवालि खौ बुङोब्लाथाय ओह लाइटसिनि मोनसे फेस्थेबोल होननानै बुङो जायो मानो बुङोब्ला दिवालीयाव जेरावबो जोङो ओह नोगोर नोगोर बेबायदिनो था टाउन सहरफोरावबो गोबां बेबायदि लाइटसफोर लगायनायखौहाय नुनो मोनो लाइटसफोरजोंहाय जोंनि बे ओ नोगोराहाय जों जोंख्लाब माख्लाब जानाय फोरखौहाय नुनो मोनो आरो दिवालीनि उनावहाय आरो बिथिं गोबां फैबावो जेरै सत फुजाफोर दङ बेबो मोनसे मोनसे फेस्टिभेल होननानैनो बुंजायो ओ आरो आरो दङ बिदिनो गोबां ओ जेरै बुंनो थांबावो ब्ला आरो फैबावो ओ नभरत्रिफोर थायो बेफोरावबो मोनसे फेस्टिभेल गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन बेबायदिनो फेस्टिभेल्सफोर जायो ओ दा आरो आं बे समखौ नोंथांनो होनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो नागिरोबा फोरमाय जागोन
नोंथाङा जिखिनि बाथ्राफोर बुंलांबाय नंगौ गासिबो सैथोआनो आरो बेबायदि गोबां गोबां रोखोमनि फेस्टिभेलफोर दङ एबा फोरबोफोर दोङो नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय बेबायदि ओ दिवाललि बियो लाइटसनि फोरबो नंगौ गोबां बेबायदि लाइटस होनानै बिराद क्लाब मा क्लाब समायनासिन खालामनानै बेबादि खुंनाय जायो आरो लोगोसे आंङो बुंनो सानबाव हरदोंदि हलि हलि जोबोर मुंदांखा खा बियो होमबा जोंनि भारत हादरावनो गोबां सुबुंफोरा बेबायदि गेलेयो बेयाव बयबो बेबायदि हिंसाफोर गारलायनानै एबा एना एना एनिफोरखौ गारलायनानै बेबायदि रंजों गेलेयो जों मिथिगौ मोखाङाव रं फुनलायनाय आरो रं सारलानाय बियो मोन ओ नेम आरो बयबो बेबायदि फोनलायो लोगोसे उम हलियाव गोबां रोखोमनिबेबायदि जाग्रा मुवाफोरबो सावनाय जायो आरो लोगोसे रंजों गेलेयो गोबां बेबायदि लामा सामायाव बेबायदि थाबायनानै एबा ज ज जाजाय थानानै लोगोजों लोगो एबा गुबुन मानसिबाबो बेबायदि एना एनि गैयाजासे बिदि रं फोन लायो आरो एट दावलायो आरो रंजायो आरो लोगोसेनो बयबो खौसे ग्रोबलायनानै बेबायदि बे फेस्टिभेलखौ खुङो नोंगौ थारैनो बियो जोबोर आसुरिट आरो सोमोनांथाव बेबायदि फेस्टिभेल आरो ओ जोंङो बुंनो हाबावोदि बेबाय हलि फेस्टिभेला भारत हादराव गोबां गुबुन गुबुन बेबायदि सुबुंफोराबो खुङो ओ भारत हादराव बेसेबां मा सुबुंफोरा दङ मानसिफोर दङ बयबो फेसटिभेलखौ मानियो आरो खुङो बेबायदि आंबो ओ जेब्ला आंङो लोगोफोर दं बेबायदि ओ टाउन आाव थादोंमोन अब्ला आंबो खोनै खोनथाबसो बेदि गेलेनो मोन्दोंमोन ओ आंङो मिथियो बेयाव बेबायदि गोबां कालार दङ बेबायदि रंफोर सारलायो जायनि थाखाय थाखाय जोंनि सिफोरा एबा जोंनि गसला एबा पेनफोरा एबा लपेणफोरा बेबायदि रं नां नांलायोबा जोंङो सुनानै बेबायदि बोखारनो हाया एबा सुबाबो खार नो ना माया आरो जे जोंङो मोखाङाव रंफोरखौ फोनलायो एबा फोनला जायो अब्ला बे रंफोरा बेसे बेसेबांनो नों फुयो खारनो नागिरा मानो होनबा ओरैबायदि गोरा सिथाबनानै दि साननै सानथाम एबा माब्लाबा माब्लाबा माब्लाबा हप्तासे गाहाम थायो होमबासो बे मोखांनि रंफोरा एबा गस्लानि रंफोरा खारो आरो मबेबा मबेबा गस्लाखौ बेबायदि रं नांलायोब्ला जोंङो गारहरनो गोनां जायो मानोना गस्लानि रंखौ जोंङो बेबायदि सुनानैबो जोंङो बोखारनो हाया नंगौ थारैनो जोबोर बेबायदि गुबुन गुबुन कालार जेरै जों बुंनो थायोबा गोजा गोथां गोमो गुलाफ बायदि रोखोमनि कालार दङ जोंङो बेबायदि गेलेयो हलिखौ जोंङो सारलायो आरो मोखांफोराव जों रंफुनलायो आरो बेबायदि गोबां रोखोमनि बिलुनाव दै सोनानै बिलुनखौ मानसिनियाव खोबो खुबैयो ओ कालार सोनानै आरो लोगोसे बेबायदि मोनसे मोनसे ओ पिसखारि दोङो दि बेयाव बेबायदि दै कालाराव दैखौ मिक्स खामना सोनानै बेबायदि ओ पाइपजों बेबायदि सारो गोबां रोख खोमनि बेबायदि ओ आदबफोर दोङो बेबायदि हलि गेल ओ हलि गेलेनाया आंनि थिंनिफ्राय बुंनो गोनाङा एसेनोसै नोंथांनो आं बे समखौ होनाय जाबाय नोंथाङा बुंबावनो हागोन।
ओ जों जोंनि सावरायनांगौआव गोबां सावरायखाबाय बेबायदि फेस्टिभेल्स फोरनि बागै। नोंथांनिफ्रायबो आङो जोबोद बेबायदि गुबुन गुबुन फेस्टिभेल्स नि बागै मोनथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो सोलोंनो मोनबाय आङो आरो आंबो जेसां हायोमोन आं जेसां मिथियोमोन आं बे खोथाखौ नोंथांनो अलरेडि फोरमाय खाबाय ओम बिदिब्ला जोङो जोंनि बे सावरायनांगौखि खिनिखौ बेसेयावनो दोन्थनोसै खोमा मानो बुङोब्ला जोंनि समाबो जालांबाय आरो नोंथांजोंबो बेबाय होनानै जोबोद मोजां मोनबाय आङो बा आसार हाबावदो उनावबो नोंथांदो नोंथांजों बेबायदिनो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनो मोनबावगोन होननानै
औ
अ गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय।
औ